हेल' खोनादों ना नोंथां
दा नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
औ नोंथां आंथ' जेबो खालामाखै
अ बिदिब्ला जोङो दान्दिसे ओ रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि मोनसे फोरबो बैसागुनि सोमोन्दैनो दानदिसेला रायलायदोनि ना
औ रायलायजायो नोंथां
दा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो रावबो मिथिया गैखाया नङा होमब्ला बयबो मिथिखागौ जोंहा गथ' गथायनिफ्राय लानानै बोराइ बेन्थ' बयबो जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बर'फोरा फोरनि ओ आमाय थुख्ल' होननानै जोङो जायखौ बुङो रंजा बाजा जोंहा बयबो मिथिखायो बैसागुखौ दा बे बैसागुआहाय जोंनि बर'फोरनि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बे बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबोआव जोङो सेथि फोरबो होननानै जोङो बैसागुखौ बुंनो हायो जाय फोरबो जायखौ जोङो गोदान बोसोर होननानैबो बुङो बैसागुखौ ओ दा बे बैसागु फोरबोआहाय जोंहा ओ सैत्र' दाननि ओ जोबथा सानखालिनो
सानखालिनो
ओ बैसाग दिनखालि
मोसौ बैसालि बे सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो न'खरनि मोसौ मैसोफोरखौ जोङो ओ दै माबा फुख्रि बिलोफोराव लांनानै थुखैनाय जायो बे थुखैनायावहाय जोङो ओ माखासे मुवा बेसादफोरबो जोङो बुथुमनानै लाबोनाय जायो जेरैबायदि जोङो ओ मोसौनो जोङो ओ माला गानहोनो थाखाय लाव फानथाव ओ केरेला हालदै थाइखा बायदिफोरखौ जों बुथुमना लानानैहाय जोङो बेफोरखौ संग्रायाव हाना लानानै जोङो गिबियाव माला सुनाय जायो माला सुनानै जोङो मोसौनो ओ गानहोननाय जायो बेबायदिनो जोङो आरोबावहाय ओ रायदों ओ नङाब्ला अब्ला एनदा दालइजोंहाय जोङो ओंखाम दोनि हांगार बा सारायनि हांगारखौ जोङो ओ दिहुननानै एरख'नानै जोङो थाव गुबैजों लगायनानै जोङो ओ राय दों दालाय नङाबा एनदा दालायफोरजों जोङो हांगारखौहाय फुननानै मोसौनि मोदोमाव जोङो फाख्रा सिख्रा जोङो दागो गाब फुननानैबो लानाय जायो ओ बे गाब फुंखांनानैहाय जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो लाङो बे थुखैखांनानै जोङो मोसौफोरखौ हगारना होनानै जोंहा नियम दङ ओ बेनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि समाव मोसौ मोसौ बोरमाखौ जोङो गोदान दिरुंजों खायो बेबायदिनो जोङो गलिफोरखौबो जोङो ओ लिरस्रां आरिस्रां साफा खालामनानै ओ लायो बेबायदिनो जोङो ओ बैसागोनि सेथि खालारनिफ्रायथ' जोंहा ओ मानसिफोरनि बैसागु नङा होमबा बे मानसिफोरनि बैसागुनि सोमोनदै ओ नोंथांआ एसे फोरमायनानै होदो
ओ उम मानसिफोरनि बैसागो होननानै बुङोब्ला नोंथांआ बुंनाय बायदिनो जोंहा बैसागनि सेथि खालारनिफ्रायनो गोग्लैयो बेदिनखालि जोंहा नुनो मोननाय जायो जे ओ गोदान गोदान ओ गाननाय जोमनाय दोरोंआरि गाननाय जोमनायफोरखौहाय हौवा जा हिनजाव जा गथ' जा गथाय जा सेंग्रा जा सिख्ला जा गासैखौबो ओ गाननानैहाय ओ देलायनानैहाय ओ रंजानो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बिदिनखालिनो जों नुनो मोननाय जायोदि बर'नि मोनसे ओम मोनसे मोजां नेमखानथि जे ओ उन्दैआ गेदेरनो मान बावनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय अन्नायनि नामाव बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बे ओ बैसागोनि एक थारिकखालिनो आरो बेबायदि बिदिनो जोंना मा जायो बैसागोनि रंजानाया ओ जागायजेनो जोंहा मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला मानसि बैसागो खालि ओ एक थारिखनिफ्रायनो बर'फोरा बयबो ओ गावबा गावनि ओ दोरोंआरि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ ओ बेफोरखौ ओ गाननानै आरो जोमग्रा रेगे रेगां जोमग्रा बायदिसिना लानानै ओ‌ देलायनायजों देलायनाय समावहाय जोंहा मोनसे ओ मख'जाथाव मोनसे ओ मोनसे देलायनायखौ जों बुंनो हायो जे हिन्जावफोरा ओ खानायावहाय खानाय फिथरावहाय एबा खानाइ खफायावहाय मा होनो दाउथु बिबार ओ दाउथु बिबार होननानै बुंनाय जायो बे दावथुन बिबार खौहाय कफौ फुल होननानैबो बुंनाय जायो ओ बेखौ ला खाना लानानै माने खानाय खफायावहाय ओ थेबना लानानै बिदि देलायनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो ओ बैसागोनि सम समावहाय ओ बिब्दिनो देलायनानै बयबो ज' ज' बोराया बोराया बोराइफोर बुरैआ बुरिफोर सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय ज' ज' ओ बयनिबो न'खर न'खर हाबलायनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बे रंजानाय समावनो जोंहा नुनो मोनो जे बर'फोरा ओ दामनाय देनाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदि जायो नालाय मोसानाव ओ बेदि बे समावनो जोंहा मा नुनो मोनो ओ बर'फोरा गावसोरनो गावसोर बानायना लानाय दोरोङारि दामग्रा आइजेंफोर नुनो मोननाय जायो जोंहा दोरोङारि दामग्रा दामजु बेनि गेजेराव जों मोनो थरखा थरखाखौहाय जोंहा औवाजोंनो बानायो बेखौ बर'फोरा गोरलैयैनो बानायो थरखाखौहाय ओ औवानिफ्राय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा खाम सिफुं सिफुंखौबो जों जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनाय खौ नुनो मोनो बर'फोरा बेखौ औवानिफ्रायनो बानाय लायो औवा थेरनि बानायनानै लायो होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों नोंथां आरो बे बेबायदिनो जोंहा मा होनो दानि आथिखालाव जोंहा मा ओ हारम'नियाम बेफोरखौबो लानाय नुयो आरो जाफस्रिं बेखौबो लानाय नुनो मोनो आरोना आथिखालाव गोदोनि दिनाव दंना गैयामोन बेफोरखौ जथा बेफोरखौबो लानाय नुनो मोनो बैसागु रंजानाय समाव आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जाय जायगाथिंजाय बैसागु रंजानाय समावहाय माबा जेज्रेंगा नामा बेफोरबायदि दामग्रा आगजुखौबो बाहायो होननाय खोनादों खिन्थु आङो जोंनिथिंजाय बे जेज्रेंगा दामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै ओ बेनिखायनो आङो बे जेज्रेंगानि सोमोन्दै बांद्राय मिथिया खिन्थु औवाजों बानायनायखौ आङो ओ नुनो मोननाय जादों ओ बे जेज्रेंगा दामजुखौहाय ओ बेबायदिनो जोंहा मानसि बैसागु एक थारिखनिफ्रायनो ओ गोगोमैनो मा ओ मानसि बैसागुनि रंजानाया जायो आरो बे रंजानाय समावहाय बयनिबो न न नखर नखर हाबोब्ला रंजानायनि मुङावहाय ओ नख खरनि बिगोमाया बा बिगोमाजोआहाय ओ दखिना दान दखिना हरनायखौ नुनो मोननाय जायो दखिना हिसाबै सोरबा माइरं रां ओ मा दं मा हरनो लुबैदों बिदिनो हमनानै ला आर'नाइफोरबो मान बावनानै हरनायखौ नुनो मोनो गय फाथै जों लोगोंसे बेफोरखौ माने हरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो, ओ बे बायदिनो जोंहा मानसि बैसागुआ ओ रं रंजानायावहाय बेफोरबायदि ओ फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो नोंथाङा ओ मानसि बैसागुनि रंजानायनि ओ दानिफ्राय दानि जि रंजानाय आरो गोदोनि जि रंजानाय बेफोरावहाय गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै ओ दामग्रा आगजुफोरनिफ्राय लानानै मेथाइ खननायनिफ्राय लानानै ओ माबाफोर गोदान बा माबाफोर गुबुन हारिनिफ्राय ओ बास्लायबोनाय नुदों नामा बर'फोरनि बैसागु रंजानायाव नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ बैसागु रंजानायावहाय जोंना ओ नंगौ ओ गोदोनि खौ नायोब्ला जों दानिजों रुजुनानै नायोब्ला माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै ओ जेरैबायदि जोंहा गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ
मोसानाय गामियाव जोङो रंजायो मोसायो बेबायदिनो गामिनि मोसानायनि अनगायै अनगायैबो जोङो खाम, सिफुं, जथा दामनानैनो मोसायोमोन। ओ बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन खाथि खालानि गामिफोरावबो जोङो ओ मोसाहैनायखौ जोंङो ओ नुनो मोनोमोन बेहाय जोङो मोसानायनि ओंथिया बेनोदि जोङो जेनबा ओ ओ बैसागुनि समाव जोङो बै ओ गामिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गामिनि सुबुंफोरजों ओ मोजाङै रायज्लायहैनाय बा बिसोर बिसोर गामिनि सुबुंफोरनिफ्रायबो जोङो। ओ बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बोर बान्सा लाबोनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों गोदो गोदायहाय माने दाबसे गावनि गामिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोङो ओ मोसानाय रंजाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बे मोसानाय रंजानायावहाय जोङो ओ दान दखिना जि हायो हरो बेफोरनि ओ अनगायैबो जोङो ओ बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जेसे हायो जोङो खुलुमनानै जोङो बोर लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो जोङो आबै-आबौमोननि बुंनाय बायदिब्ला ओ गोदो-गोदायहाय ओ गोबां गोजान गोजान जायगासिमबो जोङो ओ मोसाहैनो थाङोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो। माने ओ हर थाबोलायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों बेबायदिनो जोङो गोदोनि ओ बैसागु रंजानाया जोंहा गोबां ओ गोबां सम लायोमोन ओ बिदिनो ओ मोसानाय मुसुरनायनि अनगायैबो जोंहा जानाय लोंनायजोंनो माने दानफा गाहाम जोङो बैसागुखौ गोदो गोदायहाय फालियोमोन होननानै जों खोनायो। थिग बेबायदिनो जोंहा दामनाय देनायनि बेलायावबो हा गोबां सोलायनाय नुनो मोनो दायो। दानि जुगावहाय जोङो खाम सिफुं जथायनि सोलायै जोङो। ओ बक्स ब्लुथुथ बिदिनो बायदि मैया माइकफोरनि मेथाइफोरजोंबो जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेबादिनो बेफोरबादि हुदाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिमुआव माने ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ जोङो हायोब्ला दोरोङारि नेमखान्थिजों मोसानायखौ जोङो ला खिबाय थायोब्ला मोजां ओ।
ओ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समावबो जाबाय नामा नोंथां ओं। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों